खोनादों नोंथां बुंलाय।
अ दसे सम रायलायनो हागोन ना?
औ रायज्लायजागोन नोंथां।
आं दायो गामि आरो सोहोरनि बा नोगोरनि फारागथिनि सायाव दसे सावरायनो सानदों।
औ औ सावरायजागोन दे।
गामि आरो नोगोर होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो एसेब्लाबो मिन्थिखायो गामि होननानै बुङोब्ला जेराव बिफां लाइफां ओ गोजोन माने थाजिम जेराव ज' ज' बयबो मावै दाङै थानाय जानाय बेफोरबायदिखौनो जों गामि होननानै बुंनो हायो आरोना ओमफ्राय नो गोन होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जेराव मान ने सुबुंफोरा ओ माहोनो जेराव दावराव दावसि बा गारि मथर। नि सोदोब बिदिनो बायदि रोखोमनि माने जेनेबा खामानिजों बिजि थानाय बेफोरबायदि खुनजों नोगोर होननानै बुंनो हायो आरोना आरो गामियाव गामियारि नोगोरनि फारागथि होननानै बुङोब्ला जेरै- गामियावहाय जोङो ओ बिफां लाइफांजों बुंफब फबनाय गोजोन माने सुदेमबार मोनजायो। जेराव माने गोलोम बोथोरब्लाबो बा गोजां बोथोरब्लाबो जों बे मा होनो जेराव हाय थाजिम मोनो माने गोजोन बार मोनजायो बेफोर खौनो जों गामि होननानै बुं ओ बुंनो हायो गामियाव मोननो हायो आरोना। नाथाय आथोन ओ बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोना मानो होननानै बुङोब्ला नोगोराव हाय जोङो माने फारफ्रामथिंबो न' एबा बिल्दिं बायदि रोखोमनि। कनसट्राकसन बायदि रोखोमनि जेनेबा फसंथानफोर। गारि मथर लामा सामानि बायदि माने गोबां माने दावराव दावसि बेफोरबायदिखौ जों मोननो हायो। माने जेराव सुबुंफोरा बांसिनै। नोगोर फारसे ओ थाफैनो लाबोबाय जायनि जाउनाव माने नोगोराव थानाय हाफोरा माने खम जालांनो हमबाय बिनिखायनो बेफोरबायदियाव माने बिफां लाइफां थालायनायनि जेबो माने सुबिदाया थाहैया आरोना बेनिखायनो जोङो नोगोरारियाव ओ गामि आरो नोगोरनि गेजेराव माने फारागथिखौ मोननो हायो आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा ओ मोनसे खोथायावबो जों बुंनो हायो जेरैहाय ओ गामि ओनसोलाव जोङो माबा मोनसे जेनेबा गामिनि सोरबा सो सासे सुबुङा माबा मोनसे लोमजानाय साजानाय जायोब्ला जोङो माने हरखाबै माने गारि मथर मोननांगौआ एसेबां मानि गोरलै बाथ्रा नङा जायनि जाउनाव जोङो माखासे माने ओ अजा बेजा बा बायदि रोखोमनि मुलि खांनाय बायदिफोरखौ जोङो होनांगौ जायो आरो बेफोरबायदियावनो माब्लाबा माब्लाबा बेफोरबायदि जेनेबा हरखाब डक्टरनाव एबा देहा फाहामसालियाव लांनो हायियाव ओ खायसे खायसे सुबुंफोरा जिउ नागारनोबो गोनां जायो नाथाय सोहोर ओन सोलावहाय बेफोरबायदिखौ एसे खम नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला सोहोर ओनसोलाव बेफोरबाय दि गारिनि आंखाल एबा गारि मथरनि बेफोरबायदि आंखालाव गोगलैनांनायलाय बेफोरबायदिखौ जौगानायखौ जों नुनो मोना माने नोगोर ओनसोलावहाय जोङो दसेनो माने नांगौ जायोब्लानो गारि मथरखौ मोननो हायो आरो गामि ओनसो लावहाय जेरैबायदि ओ लामाफोरा अखा हायो हाबाय थायोब्ला हाब्रु जायो नाथाय सोहोर ओनसोलाव जों बेफोरबायदि हाब्रु जानायखौ जों नुनो मोना ओ सोहोर ओनसोलाव जों लामा सामाफोरखौ बांसिनै माने जौगाखांनायखौ नुनो मोनो। गामि गफाफोराव जों बेफोरबायदि लुनाय लामा सामाखौ जों बांद्राय माने जौगाखांनाय खौ जोङो मोननो हाया आरो बिनि अनगायैबो जेनेबा गामि ओनसोलावहाय ओ जेरैबायदि सुबुंफोरा गाव गावनि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौनो गाननानै थायो माने बिसोरो बे जेरै- बेबायदि ओ बो जेरै- बर'फोरा बर' आइजोफोरा दख'ना आरो गामसा गामसाफोरखौ हौवाफोरा गानो ना थाय सोहोर ओनसोलावहाय बेफोरबायदि जेने बा दख'ना गामसा गाननानै थाबाय थानाय जों बेफोरखौ ओ नुनो मोना। ओ बिसोरो बांसिनै जेनेबा गोदान मु गानि ओ बायदि रोखोमनि लंपेन्ट गस्ला हाफपेन्ट बायदि रोखोमनि जेनेबा खट जुथा बायदिफोरखौ जों गाननायखौ नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा नोगोर ओनसोलावहाय जानाय लोंनाया बांसिनै गोदान मु गानि माखासे मस्ला मस्लि होफबनाय बायदि रोखोमनि माने गोदान गोदान आदबजों संनाय खावनाय बायदिफोरखौ जों मोननो हायो नाथाय गामि ओनसोलाव जों बेफोरबायदिखौ खम नुनो मोनो। गामियाव जेरैबायदि जेनेबा दोरोङारि संनाय खावनाय जायोमोन बेफोरखौनो जों माने नुनो मोनो आरो गामि ओनसो लावहाय जोङो बांसिनै माने सुबुंफोरखौ आबाद मावनानै जानाय एबा बिदिनो मावै दाङै जानाय बेफोर बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो नाथाय सोहोर ओनसोल ओनसोलाव बांसिनै जोङो बबेबा मोनसे सरकारि एबा गभमेन्टनि साख्रि मावनाय एबा बबेबा मोनसे बिजनेस बेबादिनो गावखौनो गाव दैदेनलांनो थाखाय बायदि रोखोमनि जेनेबा गावनो गाव खुलिनानै लानाय माखासे फसंथानफोर बिदि बायदि रोखोमनि दारिमिन बायदिफोरखौ जों मोननो हायो माने बे बेफोरखौनो मावनानै बिसोरो सोहोराव माने थांनानै थायो नाथाय गामि ओनसोलावहाय आबाद मावनानै बेवहायनो जेनेबा बायदि रोखोमनि आबाद जेरै माइ दै बिदिनो बेसर बिदिनो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं बायदिफोरखौ जों मावनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो गामि ओनसोलावहाय मैगं। थाइंफोरखौ जोङो माने अगेनिक एबा जेनेबा न'खरनिनो जेनेबा गोबोरनि। हासार एबा बोरमा खिनि हासार एबा दाखोर दालाफोरनि सेवनानै जानाय। हासार बेफोरबायदिखौ जों माने गावनि मैगं। थाइगंआवहाय मा होनो बाहायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय जोहोरोन। सकुलावनो जोङो बेफोरबायदि जेनेबा अरगे जोबा मानो होननानै बुङोब्ला। जोङो बांसिन आथिखालावहाय बा नोगोरफ्रावहाय ओ दिहु थाखाय रायनिक हासार एबा इउरिया बायदि रोखोमनि माने गोदान गोदान मेडिसिन एबा मुलिफोरखौ बाहायनानै। ओ बिदिनो मैगं थाइगंफोरखौ दिहुननाय फान ओरैनो गोराव थानाय खायसे बांसिन सुबुंफोरानो मुलि होनाय बा हासार बिनो बायदि। रोखोमनि ओ रासायनिक हासार होनाय मैगं खौ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा गामि ओनसोलावहाय जोङो। फोरा खामानि दामानिखौ मा होनदों फोरोङो। माने जोंबा गावसोरजों लोगोसे सोलों। मानो होयो नाथाय सो बांसिनै। सोहोर ओनसोलावहाय न'खरनि जेनेबा बिमा बिफाया ओ खामानि। खामानिनि थाखाय एबा बिदिनो। खामानिनि थाखाय बिसोरो गथ'फोरखौ नायस्लाबनो हायियाव बाय। माने बायदि रोखोमनि बद बदिं एबा ब मोनसे ओ थिग बेबादिनो जों गामि आरो सोहोरनि गेजेराव गोबां फारागथिखौ मोननो हायो। खाथियाव आरो माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ औ। गामि आरो सोहोरनि फारागथि आंबो बिनि गेजेरावनो फंनैसो बुंनोसै। जेरैबायदि नोंथाङा। बुंनाय बायदिनो गामि आरो सोहो समाज थायो मोनसे हारिमु थायो बेजों लोगोसे गोबां। गावजों गाव खौसेथिखौ नुनो मोननाय जायो आरो गामिनि। आरो गामिनि न'खर होनना बुंनाय लोगो लोगो ज न'खरफोरा एसे गोजान गोजान जायो। आरो बिनि गेजेराव सोरनिबा नखराव जेरै नोंथाङा नो बुंलांबाय लोमजानाय सानजानाय सोरनिबा नखराव लोमजायोबा साजायोबा साफ्रोमबो मानसियानो बेखौ खबर नायफैयो आरो आरो बिनि गेजेरजों जों बानसिनि गामियाव थानाय सुबुंफोरा नोंथाङा बुंनाय बादिनो
हान्था मेलाफोरा एसे गोब्राब नाथाय थेवब्लाबो जोंङो बांसिनै बेखौ। जेरैबायदि जोंनि गोदोनि। बिफां लाइफांनिफ्राय मुलि बानायनाय बेफोरजों नायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जों जेरै अजा बेफोरजोंबो नायनाय जायो। आरो जेरै हान्था मेलानि गोब्राब आ गावनि जिउखौबो खहा खालामो ना लानो गोनां जायो आरो जों गामि ओनसोलाव थानायफोरा जोंनि जानाय लोंनाय बिथोन खौ बुंनो थाङोब्ला जोंङो बांसिनै मानेके दोरोंङारि गियानजों बुथुमनानै बानायनाय मैगं बेफोरखौ जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बैफोर मैगंफोरा बांसिनै अरगेनिक हासार बाहायनाय बेफोरखौ जायो आरो बिनि अनगायै जोंङो गावजों गाव खौसेथिनि गेजेरजों मानेके रानलायनानै जानाय बेफोरो दंङ
नाथाय सहर होननानै बुंनाय लोगो लोगो जों सहरखौ मोनसे माने के आबहावाखौ एसेबाबो माने के आलादा होननानै बुंनो हायो सहरा माने के खाथि खाथि नखरफ्राबो बिनि गेजेराव गोबां गुबुन गुबुन हारि हारिमुफोरनि मानसिफोर ज' थालायो बेहाय मोनसेल' हारिनि मानसि थाया आरो बेहाय समासाथ दङ होननाय आं मिथिनायाव समाजा दङ बिसोरनि गेजेरावबो आरो समाज दंब्लाबो बिसोरनि गेजेराव एसेबां जोंनि बर मानेके गामियारि रियाव गोरोबलायनाय बायदि जों गोरोबनायखौ नुनो मोननाय जाया सोरनिबा नखराव लोमजादोंबा साजादों अब्ला जों बेखौ रावबो खबर लालाया रावबो नायनो थांङा बेफोरबायदि खोनानो मोननाय जायो सोरनिबा न खरनि खाथियावनो सोरबा थैदोंब्ला बेखौबो नायनो थाङा होननानै जोंखौ खोनानो मोननाय जायो आरो बिनि अनगायै जों जेरैबायदि जानाय बिथिङावबो नोंथाङानो बुंलांखाय गोबां मैगं थाइगंखौनो जोंङो जेरै गामियाव न'खरावनो मोननाय बेबायदि जों बेबायदि मोनजाया जों फाफ्रोमबो बिथिंनिथिं जों रांङारि बिथिंखौ माने बाहायनानैसो जानायखौ नुनो मोननाय जायो फैसाजों बायनानै आरो बिनि अनगायै जों जेरै बायदि माखासे हान्थामेलाफोरा गोरलैयैनो जानानै फैयो नाथाय थेवब्लाबो जों जोंङो जानाय बिथिङा गोबां मानेखि गोब्राबखौ नुनो मोननाय जायो आरो मैगं थाइगंनि बिथिंसिं आरो ओरै माइरं बायदिसिना बांसिनखौनो फैसाजों बाय बायनानै जानाय नुनो मोननाय जायो आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि सोहराव थाग्राफोरा बांसिनानो बिदि माखासे फसंथान थान बेबायदि गायसननानै जायो नों बेयो थारैनो आरो बिनि अनगायै बांसिनै जोंङो साख्रि बेफोरबायदि बिथिं आरो सोलोंथाइ बिथिङाव बिथांमोना एसे जौगासिननाय बिसोरो बांसिन नो गोरलै राहायै सहराव थानानै जिखिनि नांगौ जिखिनि सोलोंनांगौ फाफ्रोमबो बिथिंखौ मोननाय जायो जोंनि गामियारि बिथिङाव थानाया माखासे सोलोंथाइ खौ जोंबो मोननो हागौ नाथाय थेवब्लाबो जोंङो माखासे मानेे जाय सोलोंथाइखौ मोननांगौ बायदि बैफोरबायदिखौ एसे इन्टारनेटनि मानेके इन्टारनेट नाङि बेफोरबायदि जायगाफोर दङ बैफोरबायदियाव मोननाय जाया जेरैबायदि सहराव थाङो बा इन्टारनेनिबो एबेलेबेल जायो गोसोबायदि जोङो गावनि रुम सिङावनो थानानै इन्टारनेट बाहायनानै जों जिखौनो गोसो बेखौनो खामनो हायो बेफोर गाहायनो जायो सहर बिथिङाव आरो बिनि गेजेरजों जों बेफार फालांगिखौ जोङो सहर फोराव गोरलै राहायैनो खामनो हानाय जायो जेरैबायदि जोङो मैगं थाइगंनि बेफार फालांगि बिफोर फोरबो गोरलै राहायैनो जायो नाथाय गामियारि बिथिङाव जों सा-साफ्रोमबो गामियारि सुबुंफोरा गाव गावनि हायावनो गावनि जानो थाखाय एफा एनै मैगं थाइगं बेफोरबायदि गायनानै लानायनि थाखाय जों बेफार फालांगिखौ जों गामियाव खालामो-खालामोबा एसां सेल जानाय बिथिंखौ नुनो मोननाय जाया आरो आरो बिनि अनगा यै आरो जों जेरैबायदि जों गामियारि बिथिङानो गोबां गोग्गो होननानै बुंनो हायो मानोना गामियाव जेरैबायदि खौसेथि दं बेबायदि जोङो सहराव नुनो मोननाय जाया जेरै सहराव जोङो गावनि जिखिनि नांगौ बेखौल' जोङो गावनो गाव बुथुमनानै लायो गुबुना बेखौ नों माब्लाबा नों माबा मोनजायाबाबो बेखौ नोंखौ नायनो फैया बेफोरो गोबां फारागथि नु नो मोननाय जायो आरो जेरैबायदि जोङो गामियाव थायोब्ला गावजों गाव गोबाव गोबां खौसेथिया थाखायो आरो बिनि गेजेराव जोंनाव मोनसे समास थाखायो बे समास नि बायदि जोङो माखासे नेमखान्थि आसारखान्थि दानानै लायो बिनि गेजेरजोंसो मोनसे गामि बेखौ सासे ओ सानै गाहाइ थायो बिसोरो सालायो बिनिखायनो मोनसे समासा माने मोनसे गामिया गोग्गो जायो होननानै जों बुंनो हायो नाथाय जोङो सहरारि बिथिंखौ नायनो थाङोब्ला सहराव गासिबो गिदिर गोलाव सुबुंफोरिफोरानो बांसिनै जमा जायो बेहाय गो-गोबां सोलोंथाइ गोनां बेफोरबायदि सुबुङानो सुबुङा थायो बिसोरो गाव गावनि समखौनो गावजों गाव होलाया बिसोरो समाज दानानै लायोबाबो बिसोर बिसोरो बांद्राय समाजारि खान्थिफोरजों जों थांनायखौ नुनो मोननाय जाया बिनिखायनो बिसोरनि